औ खोनाबाय ना नोंथाङा?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ जों दा फरायनायनि सायाव रायजलायजागोन नामा नोंथां?
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
फरायनाय होनना बुङोब्ला फरायनाया मोनसे गियान सोरजिनायनि फुंखा जेब्ला सासे गथआ जोनोम जाखांगोन अब्ला बियो बिमा बिफानि अनगायै बिमा बिफा होनायनि गियाननि अनगायैबो बिजाब फरायनानै बियो गियानखौ आरजिनानै लानो हायो जेब्ला सासे सुबुङा बिजाब फरायाबा लासेनो थांनानै थागोन अदेबानि बियो गिदिर जागोन बे सासे गथखौ एसेबां मानि गियान गैयै होननानै जोङो बुंनो हायो जिहेथु गोबां सुबुङानो लेखा फरायनानै सासे दैदेनगिरि जानो हायो सासे गावनि जिउनि रांखान्थिनि बिगोमा जानो हायो नखर सामलायनो हानाय बिबाना बे सासे गथनियाव थायो जेब्ला बियो बिजाब फरायो अब्ला बिजाब फरायनानै मा मा मुलाम्फाखौ मोनो होननानै नोंथाङा बुंनो सानो?
बिजाब फरायनानै नोंथां होननाय बायदिनो गंसे नखरखौ दानायनि गेजेरजोंनो मोनसे गावनि आथिङाव गसंथानानै गावनि गियानखौ गुवारै सोरजिनानै लानो हायो आरो ओ गावो। गुबुन बाहेरा जाय गुबुनफोरनि कालचार हारिमु बिदिनो बायदि जानाय लोंनाय बायदिफोरनि गेजेरजोंबो गुबुनफोरनि बिथिंफोरखौ मिथिनो मोनो बिजाबफोरनि गेजेरजों। गोजान गोजान जाय बस बुस्थुफोरखौ जिरादफोरखौ जोङो बिसोरनिखौ मिथिया बेफोरखौबो मिथिनो मोनो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों।
नंगौ नोंथां।
गावनि जिउ खुंनाय जिउ नखर दानाय आरो रांखान्थि आरजिनाय बेफोराव गावनि थौले गोसोनि गियान गैयालासिनो गोथौ आरो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों गोथौ गियान लानानै गावनि नखरखौ दैदेनलांनो हायो। बेबायदिनो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो सोलोंनायनि गेजेरजोंहाय।
नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बिजाब फरायनानै जिहेथु जोङो गोबां गियान आरजिनानै लानो हायो बेजों लोगोसेनो जोङो थांना थानायनि मुलाम्फाखौबो लानो हायो। बेजों लोगोसेनो आङो बुंबावनो सानदों जे बिजाब फरायनाया जोंनि मोनसे गियाननि फुंखा जेब्ला बिजाब फरायगोन अब्ला जोबोद गियाना बांगोन मानो होनोबा बिजाबाव थौले मोनदांथिजों लिरनाय बाथ्राफोरा हाबनानै थाया बे बिजाबाव गोबां गोबां लिरगिरिफोरनि गोजौ गोजौ बुजिनो हानाय अदेबानि गियान मोननो हानाय बायदिसिना लिरबिदांफोर थायो बे लिरबिदांखौ फरायनानै फरायोब्ला सासे गथआ गियानखौ मोनफुंनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो लेखा बिजाब फरायनानै बेबायदि नोंथां होनाय बायदिनो थांनानै थानायनि बिथिंखौ जोङो लाबोनो हायो अदेबानि थांनानै थानायनि बिथिङाव जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय जे गावखौ सुंथानो हानाय गियान आरजिनो हानाय बिनि अनगायैबो आं बुंनो हाबावो बुंनो लुगैबावदों जे बिजाब फरायनानै मोनसे हारिनि अनगायै गुबुन मोनसे हारिनि थांना थानायनि राहा बिथिंखौबो जोङो मोनदांनो हायो जेरैबायदि नोंथाङाबो बुंलां नोंगौ थिगानो बेजों लोगोसेनो गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंफोरा माबायदि थाखोआव जौगासिनो दङ अदेबानि बिसोरो बेसेबां थाखोआव जौगानाय बेसेबां थाखोआव जौगायाखै जोंनि बर हारिया बेसेबां गोजौआव दं बेसेबां गाहायाव दङ जोङो बेखौ मोनदांनो हायो बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंसो अब्ला बे गाहाय थाखोनि जादोंब्ला बर हारिया बिजाब फरायनानै बै गोजौ थाखोनि सुबुंफोरजों गोरोबफानो हानाय जोङो बेखौ मोनदांथिनो हायो अदेबानि नाजानायनि बिथिंफोरखौ जोङो मोननो हायो। नोंथांनि बादिब्ला बरफोरनि गेजेराव नोंथाङा मिथिनो मोननाय लिरगिरिफोरनि सोमोन्दै आरो बेफोरनि बिजाबनि सोमोन्दै मिथिनाय फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां बरफोरनि गेजेराव बिजाबनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला गिबियैहाय जोंनि बरनि फिसा अ आयनानो नुजाग्रोदों। बियो नाइनटिन हाड्रेद फिफटिन माइ थायावहाय ओंखारदों बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बरनि लिरनाय जा खान्थि बेफोरो जादों बिनिफ्रायनो आरो माखासे जोंनि बिजाबखौ बिदिनो लिरलांनाय गुबुनारिफ्रा लिरलांदों जेरै मिसनारिफोर होनो बेफोरो बिसोरो जोंनि थुनलाइखौ जौगासारनायाव बिसोरो गोबां बिहोमा होलांदों बे दिननिफ्रायनो ओ बिबार लाइसि ओ खन्थाइ मेथाइ बा खदां बैखानि गिदु माखासे धोरोमारि बिजाबफोरबो दङ आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि माखासे फरायनानै मोननाय गियान बाहाय गोथौ गोथौ गोथौ हाबनानै थानाय आरो बेफोरनि माखासे थार मोनदांथि माबायदि मानसिया खालायबा माबायदि जौगासारनो हायो बेफोरनि गेजेरजों बैसोर लिरगिरिफ्रा गावसिनि लिरनायनि गेजेरजों जोंनो फोरमायना गालांदों। आरो दानि आ आथिखालनि ओ बिजाब सोरजिनायावहाय माखासे गुबुनारिफोरनि राव सोलायजानाय आरो जोंनि बर'नि लिरनाय जा बिजाबफोर बिसोरबो गुबुनारि बिजाबफ्राव राव सोलायजानायखौ नुनो मोनदों। बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो। ओ जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङावबो गोसारहानै गोसार होनोनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि हारियाबो गुबुनफोरनिखौ लाखि लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरनि गेजेर नो जों जोंनि हारि बेखौ गोजौ फारसे लांनो हायो आरो मोनसे सिनाय जि दोननानै माने जों दि बर' हारि बिदि होननानै मोनसे जों जोंनि हारिखौबो जौगा थाखोआव दोननो हायो आरो। बेबायदिनो आथि आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि ओ बर रावाबो दाइनथि फारिलाइयावहाय भारतनि संबिजितआव थिसनजादों। बेबायदिनो इउ पि एस बिदि ए पि एस सि बायदि आनजादखौबो जोङो जोंनि बे बर' बिजोंजोंनो होनो मोननायफोरखौ नुनो मोनदों आरो।
नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो
बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि ओ सोलोंनाया ओ सिमा बायदि जानानै थायाखै माखासे ओ जाबायदि बिजिरसंगिरिफोर बिसोरबो जोंनि ओ बे बिजाबनि गेजेरजों माखासे जा मोननांगौ गियानफोर बेफोरखौहाय बिजिरसंनानै ओ बिजिरसंनानै गालांदों आरो। बेबायदिनि गेजेरजोंनो जों जोंनि ओ गियानखौ आरजिनानै लानो हायो आरो नोंथां सोलोंनानै।
नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों ओ बिजाब फरायनानै जिहेथु जोङो गोबांखौनो मिथिनानै मोननो हायो अदेबानि ओ सासे रोङै सुबुङा बिजाब फरायोब्ला गोरोंबो जाहैनो हानाय बेफोरबायदि थासारियाव फैयो। जिहुतु बुंनो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो जे इउ पि एस सि आनो जोंनि भारत हादरनि मोनसे देरसिनथार ओ ओआनजाद अदेबानि बेखौ उथ्रिसारनाया साफ्रोमबोनि थाखाय जाथावना नङा होननानै बुंनो आं सानो। ओ जेब्ला जोङो गोबां सम फरायनो फरायगोन अब्ला बियो थारैनो जाफुंसारगोन नाथाय खायसे गोबां सुबुंफोरानो बे आनजादखौ उथ्रिनो हायो उनथ्रिनो हायि नाजासेयावबो उनथ्रिनो हायो जोङो बिनि बिदिन्थिफोरखौ गोबां नुनो मोनो जिहेथु बे मोनसे आनजादा बयनिख्रुइबो गिदेरसिन आनजाद। होननानैबो बुंङो। बुङो आरो बे बे बिथिंखौ सावरायोब्ला ओ जोङो बर' रावनि सोमोन्दैबो एसे-एसे सावरायनो गोनां जागोन जिहेथु बर' रावा नोंथां बुंनाय बायदियैनो ओ-ओ बिजाब महरै सोरजिजेननायाव ओ बर' नि फिसा अ आयेनखौ मोननो हायो बेजों लोगोसेनो जोङो आथिखाल थासारियाव नायोब्ला बर' रावा मोनसे उम गावनि मासिखौ आ आवग्रिनानै लानो हाबाय जिहेथु बुंदों जे ओ संबिजितनि दाइनथि फारिलाइयाव सोदों। होननानै बेजों लोगोसेनो आङो बुंनो सानबावो जे संबिजिरनि दाइनथि फारिलाइयाव सोसनजानायनि अनगायैबो दिनै बर' रावा उम बिजिरसंलाइ पिजिसतनि बिजिरसंलाइ लिरनायाव मोनसे बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव ओह राव जानानै फैयो आं बेखौबो बुंबावनो सानो अब्ला जोङो बुंनो नांगोन दि बर रावा मोनसे ओ गावनि सिनायजानाय गावनो दिन्थिसारनो दिन्थिसिजानो हानाय उम मोनसे राव जानानै होबाय आरोबाव जों ओ जों जोंनि गेजेराव बर' रावखौ ओ मिडियानि गेजेरजों अदेबानि इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां सिनाय जासिननाय गोसार जासिननायबो नुनो मोनो बेफोर जादों जोङो बिजाब फरायनायनि जोहै जेरैबायदियै ओ थांनाय जानुवारि दानाव ओ गुवाहाटि गियावनो जानाय बागुरुम्बा दोहौखौ नायोब्ला जोङो बे बागुरुम्बा मोस दोहौ अदेबानि बागुरुमबा मोसानाया बुहुमनाङैनो गोबां गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। जेरैबायदि उम बेयो नै नैरोजा नैजिद मायथाइनि साबसिन ओ सावगारि दिखांनाय बान्थाखौबो मोननो हादों ओ बेफोरबायदि जोङो बेफोरबायदिया जादों बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जेब्ला बिजाबखौ बर' माहारिया फरायोमोन अब्ला बै बिजाब फरायालासिनो थायोब्ला बागुरुम्बा बानि सोमोन्दै अदेबानि बागुरुम्बाखौ जौस्रांआव दिन्थिसिननाया जोंनि ओ थाखाय जाथावनाबो जानो हानाय नङामोन होननानै जोङो सानो बेफोरो जादों ओ बिजाब फरायनायनि गेजेरजोंसो बिजाब फरायनाया अब्ला जोङो साफ्रोमबो सुबुंनिनो थाखाय गोनां होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो बेबायदिनो जोङो बिजाबखौ सल'मा खन्थाइ सुंद' सल' फावथाय, रायथाइ बायदिनि गेजेरजोंहाय जों जोंनि गियानखौ आरजिना लानो हायो मानोना बाहाय गोबां गोथौ गोथौ गियान आरो हाबनानै बेहाय माव माबायदि मावनांगौ खामानि आरो माबायदि हाबाफारि थायो बेफोरखौ फोरमायलाङो लिरगिरिफोरा। बेफोरनि गेजेरजों जों जोंनि आ नखरखौ आरो इयुनखौ गाव गावनि आखु बायदि आरिखौ सोलायनानै लानो हायो जों माबायदि बा माबायदि जागोन? बेफोरखौ बिजाबनिफ्राय सोलोंनानै जों मोनो आरो बेफोरखौ जोङो ओन्दैनिफ्रायनो देरनानै देरजासिम फरायो मानोना सोलोंनाया जोंनि थाखाय जोबनानै थाङा बेबायदिनो बिजाब फरायनायाबो जोंनि थाखाय जोबनानै थाङा बेफोरखौनो जोङो बिजाबनिफ्राय सोलोंनानै लायो।
नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौना बुंदों। बिजाबाव बिजाब होननानै बुङोब्ला अदे अदेबानि गोबां रोखोमनि बिजाब थायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांदों सल'मा सुंद' सल' रायथाइ बायदि बायदि होननानै बेफोरनि गेजेरावबो जोङो ओ रोंनायनि बिथिङाव सावरायोब्ला सावथुननि बिथिंखौबो सावरायलायो जिहेथु सावथना सावथुना मोनसे दिन्थिफुंनायनि आदब ओ बियो मोनसे ओ फावथायानो अब्लाबो अब्लाबो सावथुनखौ ओ फरायनायजों लोगोसे सावगारि दिन्थिनाय बेबायदि सावगारियाबो बेरखाङो जेरैबायदि जोङो मोननो हायो जे उम बर'नि गिबि सावथुन होननानै बुङोबा आलायारन नोंथाङा आलायारननि सोमोन्दै माबाफोर मिथिनाय दङ' नामा अदेबानि आं आंनि मिथिनाय बायदियाव बुंनो सानो बे आलायआरना बर'फोरनि मोनसे गिबिसिन उम माहारियारि साव ओ सावथुन जेराव बर' समाजनि गुबै सावगारिया बेरखांदों जेरैबायदि बर'फोरनि गोदोनि थांना थानाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय दाहोना रुवाथि लानाय बेफोरबायदि सावगारिया उम बेरखांनायखौ जोङो खोनानो मोनो आरो बेयो मोनसे बो ओ सो सावथुन होननानै जोङो नोंथांनियाव माबाफोर मोनदांथि दङ' नामा जे जोंनि आलायारन बर' सावथुना बर' हारियाव मा बिहोमा होनाय बेनि सोमोन्दै?
नंगौ आलाय आरन सावथुननि गेजेरजों जोङो जाबायदि बिजाबनिफ्राय फरायनानै सोलोंनाय मोनबोदों बिनि गेजेरजोंनो आलायारन सावथुनाबो सोरजिजादों। बेबायदिनो आलायारन सावथुना जोंनि बर'आव गावनि सम बर' हारिनि जा इ-इन्दि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं नुनाय आरो गावनि नख खर दानाय बेफोरबायदि साव-सावगारिखौ बेरखांनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जों जोंनि सोलोंनायनि गेजेरजों आलाय आरन सावथुनाबो आबुं महर मोनदों होननानै आं सा सानो आरो।
नंगौ नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै खुलुमनाय।